हेल' औ औ खोनादों दे नोंथां।
नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम दङना? नंगौ। जिथुनिखि जोङो बर'नि जथुनि हारिमु होननानै जों मिथियो मिथियो बा नोंथाङा बर'नि हारि हारिमुनि सायाव मा मा मिथियोबा नोंथांमोननि हारिमुखौ एसे नोंथांमोननि माबायदि बर'नि जिथुनि हारिमु कालसार बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन दे।
उम एबार नोंथांखौ फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बर'नि जथुनिखि कालसारनि सायाव हारिमुनि सायाव।
औ औ औ।
ओ जोंनि ओ बर'नि कालसार होनोबा जोंनियाहाय गोहो गैया बिदिनो उम दख'ना ओ बेफोर जाहैगोन आरोना जोंनियाहाय बांसिन ओ बर'निया बांसिनै बिदिनो ओ ओ कालसारा गाननाय जोमनाय ओ दामनाय देनाय बर'फोरनिया एक्सट्रा थाखायो आरो ना जोंनिया माने ओमफ्राय इदिनोथ' जोङो जोंनियावथ' बिदि ओम। गाननाय जोमनायजोंनो जोंनिया मोनसे हारिमु जायो आरो ना ओमफ्राय बे हारिमुवा ओ जेनेबा बे हारिमुखौ जोङो माने गोथां फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो जोंनि माबाखौहाय जे जोंनि कालसार बेखौहाय जोङो जोंनिया मा ओ नेरसोन दं बेखौहाय माने ओ गुबुन माबानिखौहाय गाना लासिनो जोंनि माबाखौनो गाननानै फोथांनानै लाखिनांगौ आरो ना। बिदिनोथ' जोंनि माने ओ बर'नि माबाफोराथ' जाहैबाय दख'ना, आर'नाइ, ओ
ओ गामसा, हौवाफोरनिया ओमफ्राय बिदिनोथ' ओ जोंनिथिंथ' बांसिन ओ बांसिन बिदिनो ओ दख'ना बायदिसिनाखौ माबाखौहाय ओ मोनो आरो ना। बेलेग माबानिखौ बांद्राय माने बाहायनाय मोना आरो ना। ओमफ्राय नोंथां‌मोननिथिं मादि नों एसे फोरमायना होदो दे। बारा मोजां माबानो रोंलाय लाङा नालाय
नोंथाङा जि मोनदांथिनानै मोनो इखौ एसे फोरमायना होदो।
नंगौ जोङो हारिमु होननानै बुङोबा जिथुनोखि जोंनि कालसार होननानै बुङोबा जों बर'आ जोंहा राव दंखायो हारिमु दं खायो। जोङा एस्रानो जोंनि जोंनि बे हारिमु, राव, थुनलाइ बेयो रावनिजोंबो मिलाया। जोंनिया बर'नि आ बर'नि बर' जोङो बर' हिसाबै जोंहा आलादा। जेरै जोंनि गाननाय जोंनि गाननाया गुबुन रावनिदोंबो मिलाया। जेरै जोंना आलादा मोनसे द्रेस दङो। जोंहा जेरै आलादा मोनसे राव दङो, जोंहा थुनलाइ दङो। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि हारिमु होननानै बुङोबा जितु जोंनि हारिमु होनबाथाय जोंनि गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, मावनाय दांनाय, गासिबो जोंनाव बे हारिमुवाव गोलैयो। जेरै जोंना बर'नि जिथुनोखि जोंनि फोरबोफोर दं जोंहा जेरै फोरबो दं मोनबा फोरबोखौ लाग्रोनांगोन। जेरै मागो फोरबो बैसागो, आमथिसुवा। बेफोर बायदिनो जोंहा माखासे बर'नि मोनथाम ना मोनब्रै बर'ना जुदि मोनब्रैफोरबो दं बैसागो दं, मागो दं, आमथि थिग बेफोरबायदिनो काति फोरबो जोंहा बर'नि जिथुनाखि बर'नाव मोनब्रै फोरबो दं। बे मोनब्रै फोरबो जोङो बर'आ बिफोरखौ जोङो जों गाजा गोमजायै जोंनि बर'फोरा रायजो जानाय समनिफ्रायनो बा हादान सेफायनाय समनिफ्रायनो बर'फ्रा फालिबोबाय थादों। थिग बेबायदिनो जोंहा परमपरा हिसाबै जितु जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि ओंख्रि माखासे जि आइ तेक मोननाय इफोरदि बुङोब्ला जेरै जोङो बर'नि ओंख्रि सबाइजों दाउ दाउदो अनला नार जि अमा बायदि रोखोमनि जोंहा जाग्रा मुवाफोर दिनै बर'नि जेनोखि हारिमु होननानै बुङोबा बेफोरखौ जोङो दिनैसिमबो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे जोंहा बर'निनो जोंहा जेरै हाबाफोराव हाबाफोर जायोबा जेरै जोंहा बेबायदिनोसो दिनै बर'निसो जोन जे ओंख्रि अनला बे अनलाफोरा दिनैसिमबो जोङो हाथासुनि खुरनायफोराव होयो नोंगौ जोङो बर'नि हारिमु होनबाथाय माखासे जोंहा बैसागु बोथोराव जों रंजायो बैसागु बोथोर जोंङो बर'नि बैसागु होननानै बुंङोबा दिनै बर'नि मोनसे एंगारहै बाहागो होननानै जायखौ जों बुंनांगोन बैसागो बोथो जों बैसागु माने जोंनि बर'नि जेहथु कालसार जोंनि हारिमु होननानै बुंनांगोन। बिजों गोरोबनानै जोङो बैसागो बोथोराव जोङो जोंनिजे माखासे जिआइटेक मोननाय माखासे जोंनिनो जौ जायखौ जों बुंनांगोन सेरेब बुंनांगोन माखासे जों बेफोरखौ जोङो लोंनानै जोङो बैसागु बोथोराव रंजायो। जोंनि हारिमुखौ जोङो लाखि बेफोरबायदिनो जोङो बैसागु बोथोरफ्राव जोङो नखर नखर मोसायो नखर नखर रंजायो। न'खर न'खर रंजानायनि गेजेरजों माखासे जोङो जोंनि हारिमु हिसाबै जोंनि परमपरा हिसाबै जों माखासे न'खर न'खर हाबनानै बयनिबो न'खराव जों बोर सारस्रियो जाहाथे बिथांमोननि नखर बा बिथांमोननि जिउआ जिउआव आलो गोजोनै रुजु रुमुज रायजो मोनजाथों एबा अरायबो बिथांमोना बिथांमोननि साननाया जाफुंसार जाथों होननानै जेब्लाबो दुखु दाहा गैयालासिनो आलो गोजोन संसार जालांनो हाथों होननानै जों बैसागु बोथोरफोराव जि बेबायदिनो जोङो रंजानायजों लोगोसे बेदिनो बोर बोरहोनाय आरो बोरबान सालायनायखौबो जोङो नुनो मोनो नंगौ जोंनि जिनाखि बर'नि बर'ना जोंहा राव दं हारिमु दं गाननाय जोमनाय दं जोंहा आइडिअल'जि दं नोंगौ जोंहा बर'नि बर'आ गाननाय जोमनाय दं जेरै बर'नि जोंहा दख'ना दं, बर'नि जोंहा आर'नाइ दं, बर'नि गामसा दङ, बर'नि जितुनाखि आर'नाइ गस्ला दङ, बर'ननि गामसा दं बैफोरखौ जोङो गोदोनि समाव जोङो न'आव जों दायोमोन नाथाय जोङो दिनैनि बे गोनोखो मुगायाव जोङो हारिमुखौ एबा जोङो जि दानाय लुनायफोर हाबा हुफाखौ एसे गोमालांनो जों दिनैनि समाव एसे नुनो मोनो मानो होनबा जोंनि जोंनि गामि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि माखासे जोंनि हारि हारिमु एबा जि दानाय लुनाय बेफोर कालसारा एसे गोमालांनायखौ एसे नुनो मोनो मानो होनबा गामिफोराव जोबोद खम जानायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव जोङो माखासे हाथाइ बाजारनि जोङो मेसिन दङ बानाय जुदि आर'नाइफोर ज दख'नाफोरखौ जोङो बायनानै गाननायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों आरो नंगौ जोङो बेखौ बुंनांगोन दे जोङो बैसागो बोथोराव जोङो रंजायो रंजानायजों लोगोसे जोङो बायदिनो बयदाव बुंखालांबाय आङो जोंना जिहेतु बर'नेया मोनबेसे मोनब्रै फोरबो थायो जेरै जोङो दाथ दैज्लां बोथ दाथ' आन्थिसुवा जायखौ दा जोङो हान्थिसुवा दा जानानै दङो नोंबा मा जोंनि गेजेराव फोरबो मोनसे जानानै दङ आनथि आन्थि फोरबो नंगौ जोङो आन्थि फोरबोजों लोगोसे जोङो दिनो माखासे जोङो थाइजौफोर जायो। माखासे जोङो खान्थाल जायो बेबायदिनो जों माखासे जोङो बिदिनो जायो माखासे ओ जोङो बिदिनो जानाय लोंनायजों लोगोसे जोंनि माखासे जोङो गेलेनाय आयदाफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंनि बर'नि जोंनि गेलेनाय फुटबल काबादि बायदि रोखोमनि जेरै खारनाय बारनाय बेफोरबायदि जोङो खेला दुला होनायफोरखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो मागोफोर मागो हिसाबै जोंहा मागोआव जोङो बर'फ्रानो फिथा जायो बेलागुर सावो गोदोनिफ्रायनो बेफोरबायदिनो जोङो रंजाबोबाय थादों नोंगौ मागो बैसाग गोजां बोथोराव जोङो बिदिनो बायदि रोखोम जों फिथा सावो बिदिनो फिथा लावदं होनदाबनांगोन बेफोरबायदिनो थावनि फिथा एन्थाब फिथ था गोबां रोखोमनि जोङो फिथा जोङो एवनानै जों मागो फोरबोआव जोङो रंजायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे मागो फोरबोआव जोङो लावखार ओंखाम जायो आरो लावखार फोर ओंखाम जानानै जोङो माखासे जोङो जिउआव रंजानाय लाबोयो जाहाथे जोंनि जिउआव माख खासे सुखु दुखु आ माने जिउआव अरायबो गोजोना फैथों एरायबो दुख खु दाहाया दा फैथों होननानै जोङो माखासे जोङो गोजोनखौ आरो बरनाय फैबा जों गोदान बोसोर बो जों बरनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंहा मागोआव बेदिनो जोंङो माखासे रंजायो बाजायो थिग बेबायदिनो जोङो फोरबो‌ बरफोरनि जुनाखि कालसार हिसाबै जोंहा उम खाथि फोरबो खाति फोरबोआवबो जों बेफोरबायदिनो जोङो रंजानाय जायो माइनाव बरायनाय जायो बेफोरबायदिनो जोङो माखासे माइ गोर ओंखाम गोरलै जायखौ बुङो नन जानाय बेफोरबायदि जोंहा बर'नि जिखुन जो धोरोम दं बा आसारखान्थि दं बेफोरखौ जों फैनायनि खुसुमबो लाखिदों अरायबो लाखिबाय थागोन। बर'नि कालसार हिसाबै जोंहा बेनो। हारिमु जों जानाय लोंनाय जेरै नाफाम होननांगोन नाफामखौ जों बुजाइयो। जोंहा जेसेमखि जोंहा बर'नि जिहेथु खायद' जायखौ जों खारै होननानै बुंनांगोन जायनिजा खारै गैयाब्ला जों अनला ओंख्रिया जाया जायनि जाउनाव जोङो खारैखौ जों बानायनाय जायो नंगौ। जोङो बर' हिसाबै जों गोदोनिफ्रायनो माइ गाइयो। दिनैसिमबो माइ थाय जोङो गोदोनि जिथुनाखि आबै आबौमोननि समाव एसेल' एबा गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो जोबोद खम बिबांनि जोङो आबाद मावनायफोरखौ जों नुनो मोनसै। जायनि जाहोनाव जोंनि जिथुनाखि बर' समाज हिसाबै गोदोनि बेनो आबाद मावनानै जाबोदों जोंनि बर' सुबुंफोरा नाथाय दिनैसिमबो जागासिनो दङो दा इयुनाव जालांबाय थागोन नंगौ जोङो बुंनांगोन दि बर'नि हारिमु हिसाबै गोदोनिफ्रायनो जों बर'आहाय फ्रायनो जौ सोरेब सावनानै जोङो उहु संसार जाबोदों संसार जाबोदों गय फाननानै, अमा फाननानै, बोरमा फाननानै बेफोरबादिनो जोङो संसार जाबो दों बेनि बेलायाव नोंथांखौबो बे फंनैसो नोंथांखौ नोंनि मोन्दांथिखौ फोरमायना होनो बा नोंनो उन्दै समाव माबायदि नोंसोरनि नोंथांमोनथिं नों नों उन्दै समाव जेनेबा नोंसांमोननिथिं माबायदिमोन जेनेबा बिदिनो दा मा सोलायनायखौ नुनो मोन्दों बेनि सायाव एसे फंनैसे बुंनो हागोन नामा? संसार जानायनि सुमोन्दै एबा हारिमुनि सोमोन्दै।
औ जोंनिथिंथ' गोदोयो माने माने हारिमु इदिनि माबानायावहाय जेनोबा गोदोनिफ्राय माने दानिजों गोदोनिजों माने गोबां माने सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरो ना। ओ जेनोबा माबानायखौनो नाय ओ बैसागु बैसागु रंजानायखौनो होन जेनेबा बैसागु रजानाया गोदोयो जेन माने न'खर न'खर इदिनो हाबनानैहाय माने जुमाय लोंनाय- मानाय बिदिफोरा माने बांसिन जानोनागिरो आरोना
गाला गिलानो बेनाव- बेनाव लोंनायफोरा जमानो ओमफ्रायो ओमफ्राय दानियावहाय दानिया माने दानि बैसागु फालिनायाव माने बांद्राय बिदि माबानायखौ माने जुमाय लोंनानै न'खर - न'खर हाबनानै माने बिदिनो हरना हर मान थला थलि बेबायदि बिदि लोंनाया माने जोंनिथिंजाय गोबां खम जाबाय आरोना ओमफ्राय आरो बिदिनोथ' माने जोंनि गामिथिंजाय बिदिनो माने आबाद मावनायखौनो होन आबाद मावनाय माने जेनेबा गावनि माने थांना थानाय जिउ जिउ राहा लामा माने दैदेनलांनायखौनो बुं जेनेबा ओ गोदोनि समाव माने बिदिनो बांसिन माने जों गामियावहाय माने गावबा गाव माने बिदिनो माइ गायग्रा माने गैयिफोरा जेनेबा माने गुबुननियावहाय माने बिदिनो हाजिरा मावनानै बिदिनो गुबुननियाव मावनानै जायोमोन आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो आरो माने जोंनिथिंजाय माने जुमाय फाननाय माने जिउ खुंनानै जालांनाय राहा लामाखौ नुवामोन आरोना बांसिन आरो आजिखालि दानियावहाय बिदिनो माने जों गामियावहाय बिदिनो बां- सिन आबाद मावनाय - मानाय माने बे - फोरजोंनो माबालाङो आरो माने गुबुन माने गुबुन जायगायावथ' माने बिदि बुङो माने जुमाय - जुमाय फानाबानो जेन माने एकदमबारे माबा माने गावनि न'खर दैदेननो थाखाय माने जेबबो माबायानो गैया होननानै
नंगौ- नंगौ जोंगा नोंथां समाज जानानै फैयोमोन नाथाय गोबां सावरायनायाव दंलांबाबो जोंनि समनि आंखालाव जोङो सावरायनो हानायनंला सावरायनो गोनां बे आयदाखौ जों बेखिनियावल' दोनथ'नोसै नामा
औ
उन समाव नोंथांजों बेफोरबायदिनो रायलायनोमोनबावगोन होननानै सावरायनोमोनबाव होननानै मिजिंथिनाय जाबाय
औ दे